हेल' औ नोंथां
हेल'
औ औ खोनादों उ औ खोनादों नोंथां
हेल'
औ नोंथां खानादोंना नोंथां औ
औ खोनादो दे। हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना औ जा दे।
औ दङ दङ दङ दङ।
औ नोंथां आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों आं दिनै फंनैसो आयदा बा मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावराय जागोन ना?
सावराय जागोन।
औ नोंथां आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि ओनसोल एबा नोंथांमोननि ओनसोल एबा जियानो जाया मानोे
औवाखौ जोंनो बायदिसिना खामानियाव नांगो नङा होमबा बिनि सायाव माबोरै? मायाव मायाव बाहायो लोगोसेनो मा मा माने बिनिफ्राय जोङो मोननो हायो गोदोनि समनिफ्राय लानानै दानि समाव लासै नोंथाङा मिथिनाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो औवा औवाखौथ' जोंहा जोंनि ओनसोल एबा जोंनि रायजोआवनो बांसिन जों नुनो मोननाय जायो गोदोनिफ्रायबो जों नुबोगासिनो औवा जोंनि ओनसोल सोरनिबा रायजोआवनो बांसिनै जों जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमै जोंहा औवा होननानै बुङोब्ला जोंहा औवाखौ बायदि रोखोमै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जों गुबैयाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा आं गिबियाव सोलोंथाइ लानायनि बिथियावनो बुंनोसै जोंहा
सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा औवाखौ गोबांथार गोनांथार बाहागो होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा औवानिफ्रायनो जोंहा बिजाब एबा बहि बायदि रोखोमनि जोंहा बहि बायदिसिना बिजाबफोर जोंहा बानायनो हायो। औवानि गेजेरजोंनो औ थिग बेबादिनो जोंहा औवा खौ आरोबाव गुबुन गुबुन बाहागोफोराव जोंहा बाहायनाय नुगौ जेरै हाय जोंहा न' लुनाय बायदि रोखोमनि जोंहा न' लुनो हायो। द औवाजों जेरैहाय जोंहा औवाखौ आरो गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनो। जेरैहाय बुरखा औवा जाथि औवा जेरै बायदि बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनो दा थिग बेबादिनो जों हा फुरखा औवा खौ होननानै बुङोब्ला जोंहा न' बानायनायाव जोंहा जोबोरैनो गोनांथार गोदो जोङो नुनो मोनो। नोमोन औवाफोरखौ दाननानै जोंहा गोबांथार न' बानायनायखौ नुनो मोनो। नाथाय आथिखालथ' जोंहा दोरोङारि मुगा जाहैबाय नालाय औवा खौ बारा बाहायनायखौ जों नुनो मोना। थिग बेबादिनो जोंहा औवा औवाखौ जोंहा खायसे आबाद मावनायफोरावबो जोंहा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय आबादफोरनि जा जोंहा बैसां होननायाव जों नुनो मोनो। जोंहा बेनि लोगोजोंनो जोंहा औवाखौ बायदि रोखोमै बाहायबावनो हायो जेरैहाय जोंनि बायदि रोखोमनि जोंनि समाजाव फुजा खर्म फोरबो बायदि रोखोम जाब्ला जोंहा औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेनि अनगायैबो जोंहा औवाखौ बायदि रोखोमै जेरैहाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेफोराव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि ओ ओनसोलाव एबा जोंनि हालामाव जों औवाजों बायदि रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नु नुनो मोनो जेरैहाय न'आवनो गावनि आखाइजोंनो दाला सान्द्रै खबाय ओ सेन बायदि रोखोमनि नांगौ न'नि नांगौ नांगौ जानाय ओ बायदि रोखोमनि आइजें आयला जोङो हेबनानै लानायखौ जों नु नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंहा औवाखौ गोबांथार ओ रोखोमै जोंहा बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बिदिन्थि महरै बुंबाव जायो जेरै ओ औवा होननानै बुङोब्ला जोंहा जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंहा थैजासिम ओ औवाखौ नांथारगौ होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा औवायानो जोंनि ओ जेथिंबो जिउआव ओ नांगौ जानाय खामानिफोराव बाहाय जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बायदि खामानियावनो जोंहा औवाखौ नांथारगौ जायो जेरै खदाल खदाल बानायनोब्लाबो जोंहा औवा नांगौ रुवा बानायनोबाबो औवा नांगौ बाय बायदि बायदि जोंहा औवानि गोनांथार जेरैहाय न'नि लांगोनानि बा जा बेरा होनाय बेफोरावबो जोंहा औवा बाहायनायखौ जों नुनो मोन नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो जोंहा औवा होननानै बुङोब्ला जोंहा जानायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा औवाखौबो जाजायो जेरैहाय जोंहा औवा गाजा महरै जायखौ जोंङो औवा मेवाइ जों औवा मेवाइखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै हाय जोंहा जोंनि बर' हारियाव जों बांसिनानो नुनो मोनो औवा मेवायखौ जानाय जायै जोंहा आसार बानायनानै जायो बायदि बायदि रोखोमै जोंहा ओंख्रि खालामनानै जों जानायखौ जों नुनो मोनो दा औवा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबांथार बाहायनायखौ जों नु- नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो औवानि फारसे एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ औवा-औवायाव जे बेसेबां बेसेन नां बेनि बा नोंथाङा जोबोर मोजां मोजाङै फोरमायबाय दा आंनि थिनायखौ नोंथांनो इसे फोरमायनो नागिरदों जे नोंथाङा जेबायदि फोरमायदों जे जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम औवाखौ नांगौ बेखौ आंबो फोथायो एबा आंबो खोनानो मोननाय एबा आं नुनायाव आंबो स सान दा जोनोमनिफ्राय बुङबोला आं खोनानो मोननाय बादिब्ला बा आं गोदोनिफ्राय एबा गोदोनिफ्राय फ्राय एबा गुबनिनाय मिथिनाय बादिब्ला एबा खोनानाय बायदिब्ला ओ गोदोनि समाव ओ बिदि खाथि खालायाव एबा जोंनिया दा जेरैबायदि जोंना खाथि खालायावनो फाहामसालि थायो एबा जोंनो नांगौ गौ होनब्लानो जोङो माने लानानै थाङो नाथाय गोदोनि समाव जेब्ला
औ
माने कथ जोनोम जायोमोन न'खराव गथ' जोम जाब्ला बांसिनानो न'ख रावनो माने ओ फाहामसालियाव लाङाबालासिनो न'खरावनो ओ खांनायखौ एबा जो जोङो खोनानो मोनबोदों नङा होमबा बिनि उनाव गथ' जोम जाखांनायनि उननिफ्राय जा नारि हायो नारिखौबो जोङो उवाजोंनो उवानि बिज जा बिदि ओ मोनसे गोबा बिदि थाराइ बादि खालामनानै बेजों हायोमोन होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नाथाय जोंना दा दा जोनोमनिफ्राय बिदि जायोब्ला लोगोसे नोंथाङा फोरमायनाय रखमैनो ओ जोङो न'निफ्राय लानानै जानायसिम जों बायदिसिना खामानियाव औवाखौ गोनां जानाय बायदिसिना मुवाजों आ बानायो एबा जोङो जोंनि रांखान्थि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ राङारि आरि आंखाल जाबोला जोङो बेखौ औवा फाननानैबो जोङो सुफुंनो हायो आरो गुबुन आबादफोरखौ जेरैबायदि जोङो अराय सम जोथोन लाबाय थानांगौ एबा मोजां नायबाय थानांगौ नाथाय औवाखौ जोङो बोसोरसे एबा बिदिनो बोसोर बोसोर बिदि गेजेर गेजेरसो नायबोलानो जोंना जायो नाथाय बेफोरबायदि बेखौ एसेबां जोथोन लानाङाब्ला बो बेखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो दा नोंथाङा फोरमायनाय रखम गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बांसिनानो आखाइनि खामानि होननानै सानना लायोमोन औवाजों हेब नाय एबा जेरैबायदिहाय जेखाइ खबाइ सेन बायदिसिना गुबुन गुबुननि अनगायैबो न' बायदि सिना बानायनो थाखायबो गोदोनि समाव औवाखौनो बाहायोमोन आरो आरो बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय रखमानो जानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाखौ जोङो जानायावबो जानाय महरै बो औवा गाजाखौ ओ जानाय महरैबो बाहायो नाथाय औवाया जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरैबायदिहाय बुरखा औवा जाथि औवा जों बेखौ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो आरो गुबुन गुबुन मुवाखौ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो दा नोंथां दा जोंना लेखा फरायनाय एबा जों रादाब बिलाइ बायदिसिना बानायनो थाखायबो जोंनो बे औवानि गोनां थि गिदिर गिदिर कलखारकाना बायदिसिनायावबो ओ जोंनिफ्रायनो जोंनि हादोरनिफ्रायनो बांसिन औवा बायदिसिनाखौ लानानै बेफोरखौ बानायनाय एबा गुबुन गुबुनबो बानायो नाथाय आं मिथिनायाव बेखिनिखौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनो औवानि मुलाम्फाया जोबोद होना साननांगोन नङा होमबा गुबुन बायदिसिनानि बायदिसिनानि अनगायैबो जोंना औवाया अरायबो थैनायनि समावबो जोङो बेखौनो जिउआव माने मोनलाङो होननानै मोनसे बाथ्रायाव दं दङो आरो नङा होमबा बिदिनो औवाखौ जोङो जोबोद मोनसे मुलाम्फा गोनां एबा जोङो गारनो हायि बे मोनसे होनगोन बेखौ बेखौ मोनसे माने गोनांथार जों लोगोआव अरायबो गोरोबफाबाय थानाय एबा मावनाय दांनायाव लोगोसे बिदिनो जों अरायबो औवाखौ बाहायनानै फैदों आरो नोंथां
थारैनो नंगौ सैथो नोंथांनियाव आरो बाव मोनसे सोंथि सोंबावनो लादों जोंहा ओ दानाय लुनायाव औवाया माबायदि जोंखौ हेफाजाब होयो औवाजों जों माबादिहाय दानाय लुनायाव जोंहा हेफाजाब मोननाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोथां दानाय लुनायनि बेलायाव बुंनो थाङा औ दानाय लुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना जा गोदोनिफ्रायनो खुन्था एबा सालखुन्था बानायनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय हायफाया जा गयनि बिफाङा दं बेखौबो दानहै बानो नाथाय बांसिन औवाजोंनो बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो दानाय लुनायाव आगर एनाय जोंना बिदिनो गन खाला बायदिसिनाखौ दाननानै माने औवानिनो गन खाला बायदिसिना दाननानै आगर एरनाय समावबो औवानि खाला बायदिसिनाजोंनो हेफाजाब लानायखौ जोङो नुनो मोनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो सैथो दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय औ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गोबां खोथा मोनथिनो मोन मोनबाय गोसोआ गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै आसा खालामो नोंथां उनाव लोगो मोनबावगोन होनना। गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोनथों
उ